दे नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय
औ औ खोनादों नोंथां।
उम। ओरैनो मा खालामगासिनो
औ
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ
औ
ओमफ्राय जों मानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोनलाय।
बर'फोरनि खेलानि बागै सावरायनोसै नोंथां।
अ औ
औ
जायो
औ ओ बिदिब्ला आं फोरमायगोनसै नोंथां।
औ दे दे फोरमायग्रो दो
अ बर'फोरा ओ गोजाम हारि बिसोरा ओ गावनिनो गोजाम हारिमु आरो सोदोमस्रि दं ओ बर'आ माखासे आंगो गेलेनाय दं ओ बर'फोरनि गेजेराव आंगो गेलेनायनि सोमोन्दै ओ मिथिगौ जानो हागौ ओ
ओ।
बर'फोरा गोदो गोदाय गावसोरनि जायगानि ओ गावसोरनि आदबै दैबोनाय गोबां खेलाफोर दंमोन ओ सुबुङा बयनिबो गोसोनि दुखु मेंनायखौ बावनानै ओ गोदान दुंगानायजों गावनि हाबायाव नांफिननो थुलुंगा मोननो आरो लोगोसे खहाब गोनां सोमोन्दो थायो ओ बर'फोरा गोबां खेलाखौनो गेलेनो ओ लाबोदों गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा ओ जेरै गिला गेलेनाय मोख्रा खेला मंगलबार फा बोरला गावनाय मेगन फां थेनाय गर गेलेनाय ओ मोसौ सौलायनाय ओ आदि दि बेफोरखौ गोदो गोदाय गेलेयोमोन आसिनि बिसिनि आदि दिगा ओ बेफोर खेलाफोरखौ बेफोर खेलाफोरनि मादाव खायसेया हिन्जावफोरनि आरो खायसेया हौवासाफोर हौवासानि बुंजायो ओ गर गर खानाय आसश्रम गेलेनाय बेफोर खेलाखौ बांसिन हिन्जावफोरनि गेजेराव नुनो मोनो बर'फोरा मोनसे से समाव गोख्रोंमोन बिसोर गोहो बोलो हारिमु दावगानाय हारिमोन
ओ
बेनिखायनो ओरैनो ओ सान हरनो हायो बर'फोरा गोदो थारैनो खेल हारिमुआवबो दावगानाय हारिमोन आरो ओरैनो सोलिबोनाय दाउदै सिफायनाय दाउज्ला सौलायनाय होनाय बेफोरखौ बर'फोरा ओ रोङि नङामोन ओ बोर्ला गावनाय खेलाखौ गुवारो गेलेनायनि जेबो मख'नाय गैयाब्लाबो बेखौ बर'फोरा दि गेलेयोमोन
उम
ओ सानफ्रोमबो बर'आनो बोरला गावनो ओ रोंगौ थालिर बिफाङाव बोरला थिर ओ हाबहोनाय थिरजों फिथाइ फोनांनाय ओ बायदि दंमोन ओ गिला ओ गेलेनायानो बांसिन सल'बाथायाव मख'जाथाव ओ बे खेलाया बर' समाजनि गेजेराव मोन से गिदिर सामाजिक खेला एबा हारिनि खेलामोन ओ बेवहाय बयबो खौसे ओ गेलेनायनि गेलेनायाव आखा फाखा गावनि ओ रोंसारनायाव ओ देरगानानै लानायमोन समाज नि मानसिफोरानो बेबायदि जायखिजाया खेलायाव ओ रोंसिन मानसिखौ बाखनायनाय बाख्नायनायमोन ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोर गोदोनि खेलाफोरनि गुबै थांखिया रंजानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ ओ रेदे गोनां आरो गाहाम देहा लाखिनायनि थाखायनोमोन। ओ गोदोनि गेलेनायाव बादायलायनायनि गोसोफोरा एफाग्राब गो खों नङामोन ओ बादायलायबाबो ओ बान्थायबा जेबो रां आरो माबा उम नुनाफानि बाथ्रा गैयामोन ओ देरहानायनि ओ देरगानायानो बिसोरनि देरगा गोनां ओ जिउमोन मोनफा मोननै खेलाफोरनि बादै बेफोर खेलाफोरनिफ्राय ओ दोरद बोनाय दा बैफोर गो दोनि बर'फोरनि खेलाफोरखौ नुनो मोनलिया
औ
जोंनि गोदोनि खेलाफोरा ओ सोखो मोखो नङा एबा फोसावनाय नङा ओ नाथाय दानि जुगाव बेफोरबादि खेलाखौ जों नुनो मोनला ओ दा नुनो मोनो बल, क्रिकेट, बेडमिन्टन दाबास चाइनिस ओ सेकर काबादि दांनाय खेला ओ बायदि बायदि दानि जुगा ओ सोलायनो हमबाय
उम
गोदोनि जों जेबो मिलायला ओ गोदोनि बर' फोरनि गेलेबोनाय खेलाफोरनि फारसे नोजोर होब्ला बर'फोरा गोदोनि खेलाफोराव ओ दोहोनिमोन आरो
उम
आ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायस्लाय।
औ
खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा जि औ खोनादों नोंथाङा जे बर फोरनि बा जोंनि गेलेनायनि बागै बाथ्रा बुंलांबाय बा सावरायलांबाय बियो थारैनो नंगौ जाहा
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे दोरोङारि गेलेनाय आरिनाय बेफोरो दङमोन
आरो बेफोरखौहाय जों मि थियै समनिफ्रायनो गोदो गोदायनि जे आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो जे गेलेबोबाय थादों आरो बेफोर खेलाफोरखौहाय जोङो रंजानायनि बा बांसिन रंजानायनि थाखाय गेलेयोमोन होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनबा सिगां समावहाय जों जेरैबायदि बान्था दायो जेरैखम बान्था था आरिनि थाखाय गेलेयो बेबायदि नङामोन गेलेनानै जों रंजानाय बा गावखौनो माने सासे मोजां गेलेगिरि होननानै जे बाख्नायनाय मोननो थाखाय जों गेलेनाय नुनो मोनोमोन ओरैनो थ' जोंनि गेलेनाय होनोबा दोरोङारि गोजामसिन गेलेनाय जोंनि जे गिला बेखौहाय जों मिथियो ओम नाथाय जों बेखौहाय आङो बांद्राय माबायदि गेलेयो बेखौ न नुवाखै आरोखि थेवबाबो जों मिथियो बिजाबफोरावहाय बा सल'बाथाफोरावहाय जोंना रोखा रोखा थाखा लिरनानै दोनलांनाय दङ दा बेफोरनि अनगायै जोंहा गर गेलेनाय बा मेगन खाथेनाय गेलेनाय हासनि बिसनि नोंथाङा जे जे गेलेनायखौ बुंलांबाय बे थारैनो जोंनि गेलेनाय ओ बेफोरखौहाय माने उन्दै समफोरावहाय दुब्लि बारिफोराव हाय बा न'फोरावनो जेरै गर गेलेनाय बेफोरखौ लामा जिंफ्रावनो बिफां सायाफ्राव हाय गेलेनाय बेबायदि नुनो मोनोमोन आरो
औ
थिग बेबायदिनो बेफोरो माने सानफा एफा आथिखालाव माने बोथोर बा समा सोलायबोनाय लोगो लोगो बेफोरबो माने आस्थे आस्थेनो गोमालांनो हमबोगासिनो दं आरोखि
औ
आ आथिखालाव जे नु मबेबा मबेबा ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो जेने बा हाबा बा माबा माबा मोनसे सारादु बा माबा मोनसे फोरबोफोरावहाय बे फोरबोखौ फो जोबोब्ला जोङो मा मोखां खाथेनानै दै बु बुख्रुब होलायनाय बेबायदि खेलाखौ आथिखालावबो नुनो मोनो जेनेबा बे खेलाखौ ओरैबायदि गेलेयो माने बे दैहु आवहाय माबा मोनसे बान्था रां बा माबा मोनसे बान्था दोननानै आरो एसे गोजानावहाय जेनेबा नैजि नैजिबा बिसोरनि गोजानाव हाय मानसिफोरखौ थाहोनानै मेगन खाथेनानै बेखौहाय जेनेबा खेब्रै खेबबासो गिदिंहानै बिनो लावथि गंसे होनानै बे दैहुखौ बुख्रुब हैनांगौ आरो जायनो बुख्रुबनो हागोन बेनो बे दैहुआव जे बान्था दोननाय दङ' बेखौ मोनगोन बेबायदि गेलेनाया दासिमबो दङ'
औ
नाथाय आथिखालावहाय माने मुगाया सोलायनायजों लोगोसे जोंनि गेलेनाय आरिनायाबो बा खम जाबोनो हमबाय बा गोमाबोनो हमबाय नोंथाङा सिगाङावसो बुंलांखादों आरो आथिखाल गोदान जुग फैनाय लोगो लोगो गोदान जुगनि गेलेनाय माखासे ओ सोनाबारि गेलेनाय बा माखासे जेरै बल क्रिकेट टेनिस टेनिस बल बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान गेलेनाय आरिनाय बेफोरखौसो जों बांसिन माने गोसो होनाय नुनो मोनबाय थारैनो उम थारैनो गेलेनाया जोंनि थाखाय मानि जोबोद गोनां ओरैनो गेलेनायजों जोङो गाव गावनि देहाफोरखौबो गोख्रों बा गोग्गोयैहाय लाखिनो हायो जोंनि मेलेम साननाय हनाय बेफोरखौबो
औ
जोङो उम गेलेनानैनो जोङो मुलुगावहाय सासे मुंदांखा सुबुंबो जानो हायो आथिखालावहाय
औ
उम माने गेलेनाय सोलोंनायजों लोगोसे गेलेनायाबो एंगार हायि बाहागो होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय
औ
नाथाय आथिखालाव मा जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय ओरैबायदिबो नुनो मोनबोबाय जे बेफोरबायदि गेलेनाय आरिनायखौहाय एंगारनानै जों माखासे माने उन्दै उन्दै गथ'सा बा हिनजावसा हौवासाफ्रा जिखुनु होन मबाइलावसो बांसिन सम हगारनायखौहाय जों नुनो मोनो।
औ
दा बेबायदिनो माने जोंनि साननाय हनायफ्राबो एसे मबाइलावल' जेरैबायदि गेलेनानै जों मेङो मेंनानै जोंनि गोलोमदै आरि गनानै जोङो देहाखौहाय मेंगायोब्ला जेरैबायदि राफोद मोनो नाथाय जों मबाइल नायनानै आरिनानै जोङो मेङोब्ला माने जों बिराद गाज्रि आरोखि
औ
बेबायदिनो जोङो मबाइल नायनानै मबाइलावबो माखासे आथि खालावहाय डिजिटेल बा बेवहाय जों माखासे गेमफोर गेलेनाय जेरै फ्रि फायार माने लुडु माने जिखुनु आरोखि बेफोर गेलेनायफोरावहाय जों बांसिन नांथाबनायखौबो आथिखालावहाय नुनो मोनो।
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय औ दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां।
औ औ
ओ गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों सा